ओ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो।
औ ओ आं नोंथांजों ओ नोंथां फन हरनायनि जाहोना जोङो बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सायाव एसे एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
ओ दा नोंथाङा ओ बुंनो हागोन नामा? जोङो गामि ओनसोलाव मा मा दाउमा एबा मोसौ फिसिनानै ओ गावनि जिउखौ खुंलाङो?
औ हागोन थारै नोंथां जे-जेरै बुङो नो दानि जुगाव जेरै दाउ अमा फिसिनायनि बागै बुङोब्लाथ दाउ अम अमा मोखौ बोरमा फिसिनायनि बागै बुंबाथ गोदोनि जुगाव मासे मानै एबा गलिफा गाहाम मोखौ लाबोयोमोन एबा दाउ फिसियोमोन अमा फिसियोमोन नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो दा ओं थिग बेबायदिनो दानि जुगावबो मोखौ फिसिनायनि बाग गै होनोब्ला थ खंनिफ्राय जों बायदि बायदि रां अनसुंथाइ एबा मुलाम्फा मोननो हायो नङा होमबा नोंदां? थिग थिग बेबायदिनो जों मोसौ फिसि मासे फिसियोब्ला जेरै जों मोसौनिफ्राय फिसा मोनो ओमफिन जेया मोखौआ फिसा होखांनायनि उनाव जों गाइखेर मोना होमब्ला नों थां थिग बेबायदिनो बे गाइखेर खौ जोङो ओं उम जे बेके गाइखेरखौ जोङो मोनहोनो थाखाय मोसौनो जोङो दा एबा मेगंथायगं आग्लायनाय एबा बेफोदि दाना होनानै एबा हा सार उम जेरै उम दखान गाला मोननाय दाना बेफोरदि मिदिसिन खौ होनानैबो जों गोबां गाइखेर दिहुननो हायो नङा होनोमबा नों
औ औ।
थिग बेबायदिनो उम जोङो जेरै बे गाइखेरखौनो जोङो उम दखान नाय बा गलाब एबा हाथायफोराव फानहैबा एसे रां अनसुंथाइ मोनो नङा होमबा नोंथां? थिक बे बायदिनो आरो गाइखेरखौ मा मायाव बाहायनाय जायो होनब्ला जों जेरै गाइखेरखौ कनिरबो बनायनाय जायो ओ बनायना जानो हायो एबा जों गाइखेर मेखिबो बानायनाय जा थानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
थि बेबायद नो मोनस ओ मासे गाइखेरनि मोसौआ जुुदि दुय लिथार टार एबा थिन लिटार सारि लिटारसो जायोब्ला बे सारि लिटार गायखेरजों जोङो कत निर एबा माखन बनानै जोङो बेखौबो ओ जा हाथाय बाजार फोराव फाननानै रां अनसुंथाइ एबा रां मोननो हायो नङा होमबा? थिक बेबायदिनो जोङो गाइखेरखौ उम एबा मोसौनि गायखेरखौ जेरावबो बाहाय जायो जेरै गारजाथाव गाइखे ओ उम गारजाथाव बि जिराद नङा आरो ना नोंथां।
औ नंगौ।
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो मोसौ फिसियोना नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो गोबां ओ बर सुबुंफोरा ओ मोस स हालिसे थाखाथारो आरो बिदिनो उम मासे मानैबाबो जोंनि ओ मानसिफोरनि एबा गामि ओनसोलाव मोसौआव थाखाथारनाय जायो। बिदिनो ओ औ। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ बिदिनो ओ दाव अमा फिसिनाय जायो ना जाया नोंथां?
औ जायो थारैनो जोंनि ओनसोलावथ दा नोंथां उम जेरै उम फाराम खुलिनाय जायो जेरै फारम बुङोब्ला उम गोबां अमाखौ फिसिनानै जेरै जोङो दखानफोराव मोननाय दान ना फोरजोंनो थब एब बा थब देरनायनि एबा अजन जानायनि दाना होनानै जों फिसिनायखौ नुनो मोनो ओ जेरै मोनसे फाराम खुलिब्ला बेखौ फाराम खुलिब्ला बेनिथाखाय थियाव फुख्रि एबा दै बोहैलांनाय थानांगौ नोंथां बेनि अमा दोनग्रा नखौ सा सिखन खालामनांगौ जेरै अमाखौ अमा दोननो थाखाय थिंनि न' एबा उ बिदि न' नांगौ जायो जानखाराव जाहाथे बेनि अमा दोनग्रानि न'आबो पाक्का जानांगौ फलला हर जा बे जा बिनि खि हासुदिखौ सुगारनानै गारनो हायो आरोना नोंथां थिग बेदिनो जोंनि ओनसोल ओनसोलथिंबो बिदिनो फार्म खुलिनाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो जोङो बेखौ साब सिखोन खालामबा बिनि खिखौबो गारनांगौ एबा जों पाइप मटर पाइपफोरजों बिनि खि हासुदै सुगारबाय थानांगोन आरो ना नोंथां थिग बिदिनो गोदोनि जुगाव आरो दा जेरै थास'जों सेरेबनि खावनानै मोननाय जाय अफ्रि बेखौ फोरजों फिसिनाय नुनो मोनोमोन आं दानि जुगाव जोङो जेरै सिरा सापर पालिस बेबायदि खौ होनानै फिसिनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां बिदिनो जों अमानि अमा फिसिनानैबो गोबां मुलाम्फा लानो हायो आरोना नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोल बिदि बिदिनो दा जोङो न'आवनो दाउ अमा बोरमा मोसौ फिसिनानै जोङो रां फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोनो आरोना
औ औ नंगौ नोंथां
जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो दावमासियाव जोङो दा सेरसेयाव सेरसेफोराव जोङो सारिस' एबा ब्रैजौफोर मोनबाथाय जोंना बिदिनो आरो बिदिनो मानै मा दाउ फानबाथ' गोबां रां मोननो हायो नङा होमबा बिदिनो
औ औ
एसे मानै दाउ फिसिनानै मोननाय रांजोंनो जोङो न'खरनि नांगौखिनिथाव ओख्रिफोरखौ जोङो बायनानै जानो हायो आरो औ
औ
बिदिनो नोंथांनि बादिब्ला जोङो न'फोराव दाउ अमा लानाया मोजां ना मोजां नङा नोंथां
औ थारैनो दाउ अमा लानाया जोबोर मोजां मानो होनोब्ला जोंनि न'खर गंसेयाव जोङो जेब्लाबो नांगोआ जोबा जेरै जों संसार जानाय एबा न'खर गंसे होनोबोलाथ' संसारावनो गोलै नङा होमबा नोंथां
औ
न'खर गंसेयाव गथ' गथाय थायोब्ला बेफोरनि गथ' गथायाव फरायनाय एबा जौगानायाव औ जेनेबा दाव अमा थायोबा बेखौ उम उम बेसेन गोसा राङाव फाननानै एबा फरायनायाव अनसुंथाइ हाथाय एबा मदद महर मदद लानो लाहोनो हायो आरोना नोंथां थिग बेदिनो थाव संख्रियावबो थाव संख्रियावबो मदद जायो एबा गथ' गथ' गथायनि गाननाय जोमनाय जोंनि गाननाय जोमनायफोरावबो खरसा हिसाबै बेफोरखौ फाननानै बाहायनो हायो आरो ना नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' दानि जुगाव बिदिनो राव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो रावबो बिदिनो ओरैनो थाया थानायखौ नुनो मोना आरो नोंथां बयबो हांसो फालांगि एबा दाउ फालांगि बिदिनो खुलिनानै फार्म आरि खुलिनानै बयबो मुखुब बेफोरदिनो मुखुब जानानै जोंनि गामि ओनसोलाव बिदिनो थायो आरोना नोंथां
औ औ औ खोनादोंना बिदिनो जोङो औ। बिदिनो जेनेबा अमाफोरनो मा मा आदार होनाय जायो नोंथां।
जों जेरै अमानो बुङोब्लाथ' जेरै जोंनिया गोदोनि जुगाव लकेल गुनदै न'आवनो सौनाय गुै मोन न ह नोंथ बेबायदिनो दानि जुगाव जोङो बांसिन सिरा सापर पालिस आरोज जेरै अमाखौ देर थाब देरनायनि थाखाय जोङो गद्रेज होनो जायखौ बेखौ बो होनाय जायो आरोना नोंथां औ। बेफोरखौ होबा बेफोरखौ होब बा देहायाअमानि जेरै मोदोम जानांगौ जेरै अजन जानांगौ बेबायदि अजन। जायो आरो ना नोंथां आरो थाब देरनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ जेरै जोङो अमा हरनो थास'फोरखौ जोङो थास' गोसोम थास'रफोरखौबो जोङो रुनानै हो। होनो हायो आरो औ औ आरो नोंथमोननि हिनसावहाय हांसोफोर फिसिनाय जायो नामा नोंथां?
औ नोंथां थारैनो हांसोबो फिसिनाय जायो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जा फरायफुनाय बेफोरबो जोंनियाव ओरैनो थाया आरोना नोंथां। गावसोरनि एबा गाव गावनि नांगौखौ सुफुंनो एबा फराय बिनाय। फरायनाय जानांगौ खरसफोरखौ गाव गावनो दिहुनना लानो हानाय गोहो दोङो आरो जों जोंनि गामि ओनसोलनि जे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेबायदिनो थिग बेबायदिनो सोरहाबा हांसो फार्म सोरहाबा अमा फार्म सोरहाबा दाउ फार्म खुलिनानै मुखुब जान द आरो दा जोंनि गामि ओनसोलाव।
औ नंगौ आरो बे हांसोफोरनो मा मा आदार होनाय जायो आरो मायाव दोननाय जायो जोङो हांसोआ मायाव बा बांसिन थानो मोजां मोनो नोंथाङा
औ औ औ थिग बेबायदिनो हांसोखौ हांसोखौ दोननो जायोब्ला जेरै प्लास्टिकनि न' एबा थिंनि न' गोलाव लु लुनांगौ। मानोना बिनि बि बेखौ ज' ज' दोननांगौ। जेरै हांसो गोरलैनो जेरै हांसो गोरलैनो लाइट एबा गुदुं नांगौ। जायोना नोंथां थिक बेबायदिनो भलटेज गोजा एबा बे गुदुं जा खामनायनि थाखाय बे भल्टेज गोजाखौ नांगौ मानोना बेखौ द गंथाम गंब्रै होनानै दोननांगौ रुम मोनसेयाव नोंथां थिग बेबायदिनो बेयो गुदुं जाखांबासो बेनि बेयो जेरै गुदुं जाखांबासो देरनो साह जेरै बोलो थिग बेबायदिनो बिसोरनो मा होनांगौ होनब्ला बिसोरखौ जेरै जा दाना दोङो हांसोनि बे दानाखौ होनांगौ आरो। गेजेर गेजेर गुन्दै होनांगौ आरो गेजेर गेजेर माइबो होनांगौ नोंथां। थिग बेबायदिनो बिसोरनि बिसोरनि जाग्रा जाग्रा जेनेबा जानाय होग्रा आदार खानसि दंखायो आरो बेयावनो दै दै सोखाना दोननाय केपासिटि था। खायो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो बिसोरनो बस्था नङाबा दख'ना बस्था नङाबबा हिस्रि ब'नानै हो। नांगौ आरोना आथा बे बस्था आरो दख'नायाव बना होनायाव जेरैसोर खिगोन हासुगोन बा आधार गोलैगोन नङा होमबानोंथां थिग बेबादिनो बसथा आरि। फोरखौ सुबाय थानो अखा न हरनि बासिखौ फुङाव सुनांगौ आरोना नोंथां।
ओ नंगौ।
बिसोरनो बस्था नहले जा जों पेपार बयो बेफोरदि हिस्रि हिलाफोरखौ उ मोजां साफा सुनानै बेखौ सोलाय सोलाय होबाय थानांगौ जायो आरो ना नोंथां। बेनि उनाव सानथाम बा सानब्रै थालाय दैयाव एबा हाख हर हालाफोराव दै फोराव एसे एसे गावनि एम्फौ एनला एबा देहाखौ सुस्रानो थाखाय सानथाम एबा सानथाम एबा सानब्रैनि उनाव खेबसे खेबसे हेगारना होनांगौ आर
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना आवबो जाहोलांबाय आसा खालामोन जों बिदिनो सावरायनो मोनबावगोन होननानै। ओ बिदिब्ला नोंथां जों बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।